हेल' नोंथां ना
आरो ना
नोंथाङ खोनादों ना नोंथाङा
औ
हेलौ नोंथां अ आं माने नोंथां नों आं नोंथाङा आं मोनसे बेफारनि थाखाय रायज्लायनो हरदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे टाइम होनो हागोन ना
औ औ औ खोनागोन दे
नै दा दैज्लां बोथोरनि थाखाय माबा मोनसे खिथानो हागोन नामा नों थाङा आंनो
दस थांबोथारनि
गायनाय फुनायनि
अ जेन'बा बिदि नामा
औ औ दा जोङो दैज्लाङाव मारोरै गायो मारै फुयो
औ औ नंगौ बिदिनोथ' जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' जों
नायसे
औ बिदिनोथ' जोंा दैज्लां बोथोराव ओ फोग्रोनांगौ नङा होमबा जोङो बिदिनो जागायनायावथ' जोङो बिदिनो हालेवग्रोना लाबाय हालेवग्रोना लानानै
औ
बिदिनो जोङ खोथियाखौ फैनो थाखाय जोङो माइरं खि
जोङो जों बे जेखिनि नांगौ मफ्राय जोङो सुनानै बस्थायाव सोयो जोङो जेन'बा जों बस्थायाव सोनानै सोमना
अ
सा बांसिन मोजां जायो आरोना मानो होनबा जों सबा जोंहाै थाबसिन बिदिनो सोबसिन आरोोना बेनोखाय आरो बेलेग बस्थायाव सै
जों माने फाथो बस्थायाव फोबा मोजांसिन जायो आरोना जों माने फाथो बस्थुाव फैबा मोजां जायो अ औ
बिदिनो मफ्राय फाथो बस्थायाव जोंहा जेनेबा बायदिनो
उम औ
औ अ
मा होनो माइखौ जोङो हायाव मोजाङैनो जोङो
अ ओमफफ्राय बेबायदिनो जोङो माइखौ सोमना लानानै बा हायाव फोरानना दोनबाय फोराननानै जोङो फोरानना माबा लामना होनानै गाजा बेरबा जोङो हालेवस्रोनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरोोना फोनानै एसे गोजौ गोजौ जाबा
खोनादोंा
औ फोनानै एसे गोजौ गोजौ जाबा माने हासार होनांगौ म दे खोनादों दे नोंथां नों
अ
बेबायदिनो खोथियाखौ जोङो फोराननानै हायाव लामस्रोनानै गाजा बेरबा जोङो फोनाङो आरो ना
औ औ बिदिनो जोङो थास'निओ बिलाइजों एबा जोङो थालिरनि बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोनो आरो बिदिनो सानथामसो दोनो आरो ना सानथामसो साननैसो बिदि दोननानै गाजा बेर थोंनानै दोननाय जायो जेथिया बियो गाजा बेरनानै जोंनिया बे खोथिया फोनाय जायगायाव जोङो हालेवना लाबाय हालेवनानै जोङो बे खोथियाखौ लांनानै माने माइखौ लांनानै जोङो सारना होयो आरोना मोजाङैनो
औ
औ माइखौ जोङो लांनानै सारना होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जोङो बिदिनो सानै साथाम नांखागौ बिदि खोथिया फोनायाव मानो होनबा म मानसि बुरजाबा मोजां जायो आरोना फोनो। ओ माइखौ आरो ओ बिनि उनाव ज
जोङो खोथिया फोखांनानै खिलिबा मा होनांगौ बिथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ बिदिनो जोंहा हाखौ मोजाङै एवना लाग्रोनानै जोङो मोजाङैनो ओ माइखौ फोबाय फोनानै जोङहा बेयाव खाय खायफाया बिदिनो जोंहा ओ खायफाया बिदिनो ओ जेन'बा रोङा आरो ना खोथिया फैोनो माने माइखौ इदि माबानो रोङा मानो होनबा जोंहा बिदियाव खस्थ' जायो आरो ओ जेथिया जोंहा खोथिया फुनायाव ओ खायफाया बिदिनो खोथियाया जसाबलाबायो
ओ ज माने एसे खिलिहांबा जोङो। खोथिया एसे गुसुं गुसुं गाहाय जाबा जेन'बा एसे खस्थ' जाबा हासार होना होनांगौ आरोना बिथां हासार होनाबो एसे गोजौ गोजौ जायो ओमफफ्राय फुनोबो मोजां जायो‌।
साननैसो थानानै
औ
खोथिया फोना खोना माने खोथिया फोखांनानै जोंहा बिदिनो सप्तासे नाबा सप्ताहसे थानानै जोंहा हासार होनाय जायो आरोना हासार होनानै बिदिनो खोथियायाव एम्फौ जायैनि थाखायबा बिदिनो मोजां जाथों होननानै जोङो बेयाव हासार होनाय जायो आरो हासार होनाय जायो आरो बेयाव ओमफफ्राय बिदिनो जोंहा फुनाय समावथ' ओ खोथिा गुसुं गुसुं बा जोंना खाोथियाखौ फुनो खस्थ' जायो आरोना
द
खस्थ' जायो आरो बेयाव मानो होनबा जोंहा फोनायाव बियो थायो आरो ना हासारफोर होनायफोरावसो बियो थायो आरोना बिदिनो ओ‌फुननो थाखाय खस्थ' जायो आरो फुग्राफोरा
औ औ बेनि थाखायनो जों हासारखौ होनाय जायो आरोना
औ औ बिनि थाखायनो जों हासारखौ होनाय जायो आरो
औ
आरो जोंहा बेयाव बिदिनो खायफाया मास मोनसे नङाबा बिदिनो सप्ताथाम थानानै खोथियाखौ फुनाय जायो आरो
उम उम
बे खोथिया फुनायाव जोंहा ओ बिदिनो गासैबो जमा जानानै खोथिया फुलायो बिदिनो गामिनि लिंलायो खायफाया बेलेग गामिनिखौ लिंनानै खोथिया फुनाय जायो आरो ना
औ औ जेनबा जों गामिनिखौ हास्लाबाबा बेलेग गामिनिखौ लिंहरनो गोनां जायो आरोना
औ औ औ मानो होनबा दैज्लां बोथोराव गाससिबो खो- खोथिया फुहैनाय जायो गायनाय जायो बिनि थाखायनो गामिनिखौ मोननो थाङा आरो ना बेनिखायनो बेलेग गामिखौ लिंनांगौ जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय जोंहा बेयावबो ओ खोथिया फुनायावबो जोंहा सिं सायो
उम
खोथिया फुनायाव सिं सायो खायफाना आखाइया दोलायो थिफुयो नङा होमबा
औ औ औ
बिनि थाखायनो जोङो ओ
खायफाया बिदिनो आखाइयाव ओ बिदिनो ओ जि खाना लायो ओं जि खाना लायो मानो होनबा बेयाव आखाइआ दोलायैनि थाखाय जि खाना लायो आरोना उम थिफुयिनि थाखाय दोलायिनि थाखाय आखाइायाव जिस्रि खाना लायो आरो ओमफ्राय आरो जोंहा बेयाव खोथिया फुनायावथ' जोंहा बे स ओ खोथिया खानो थाखायबो जोंहा बे ओ खायफाया उम बे ओ गयनि दुनाखं ना मा होनो बिखौ जिरनानै लांनाय जायो खायफाया आरो बे मा होनगोन बेखौ
खानो थाखाय थोरि थोरि हाना लांनांगौ जों बा जेनेबा थेंगल जिरनानै लांनो गोनां जायो आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय फुखांनानै जोङो गायनो थाखाय हाखौ खनबेसे हालौवनांगौ खनथाम बा खनब्रै हालेवनांगौ जायो होमबाना हालौनानै जोङो हाखौ आराम अ हाग्राफोरा थैथों होननानै जोङो थारमाने खनथाम खनब्रै हालेवबा जोंनि थाखाय मोजां आरो हाग्राया उथ जेनबा जों माइ गायनाय टाइमाव माइआ गोसोम गोसोम जाबा हाग्राया दाजाथों आरो आरो ना माइआबो लस जाया होनबाना हाग्रा जायाबा जेनेबा जोङो जुदि मोजां हालेवना लायाबा हाग्रा जानायनिबो चान्स थायो नालाय मानसियाबो एसे खस्थ मोनो माइयाबो एसे एनै माबा जायो आरो एसे खहा जानो नागिरो आरोना बेनि थाखायनो जोङो खन थामबा खनब्रैखौ हालेवना लानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो ना नोंथां
ओं नंगौ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा खोथिया फुनाय समावबो जोंहा बिदिनो खस्थ खालामनानै फुनाय जायो मानो होनबा जोंहा ओ बिदिनो आबाद मावनायसो नालाय जोङो बिनिखायनो जोंहा खस्थ खालामनानै बिदिनो हाजिरा मावनानै जोङो बेयावनो फैसा मोनो आरोना
औ औ फैसा माबाग्राफोरा गायग्रा फुग्राफोरा माइखौ औ बेबायदिनो ओमफफ्राय जोङो हा गोमोन खालायनानै जोङो थारमाने हाखौ हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालायनानै गायनाय जायो आरो ना।
औ औ खोथियाखौ बिदिनो सानसे ओ हरसे दोननाय जायो आरोना बिदिनो फुनानै।
फुनानै बा एसे एरनो थाखाय एसे खोथि खोथियाखौ एसे फोमोननो गोनां जायो आरोना
औ मानो होनबा जोंना गायनाय समाव बेखौ मोजाङैनो थख' थख' इदिनो ग्रोब ग्रोब जाहोन होननानै स हरसे दोननाय जायो आरो गायनाय समाव होमबाना मोजां एरो आरो जोंना गायनायाव
औ औ औ।
माइ गायखांनानैबो जेब्ला बियो ओ मोनो एबा जोङो मोननायनि बिदिनो जेब्ला आ खोथिया गोथां गोथां जायोना बे समावबो जोङो मुलि होनांगौ जायो आरो ना खोथियायाव हाग्रा थैनायनि थाखाय।
औ।
एम्फौ जायैनि थाखाय जोङो बिदिनो मुलि सारनांगौ जायो आरोना खनसे एबा खननै बिदि।
औ औ।
बिदिनो जोंहा माइ गायनायावबो मोनसे मैगं रज'यो। नङा होमबा बे मैगंआनो जाहैबाय सिबुं मेगं सिबुं मैगं।
बुं मेगं।
सिबुं मेगं।
बे सिबुं मैगंखौ माइ गायनाय सिजोनावनो जायो जानाय जायो आरोना बिथां।
औ औ मानो होनबा माइ गायखांनानै बिदिनो सप्तानैसो थानानै ओमफ्राय बियो मैगङा जायहैयो आरो ना।
औ औ।
आरो बेखौथ' जोङो बोसोराव खनसेल'सो मोनहैयो। मोनो नङा होमबा?
ओ।
मानो होनबा बियो माइ गायनायावसो जायो एबा रज'यो आरो ना।
अ अ अ।
बिदिनो आरो जोङो मुलि हासार होनानै बिदि जेब्ला माइ मोन माइ ओ र रजाहाङो आरोना माइआ जोंना बिदिनो बे समावबो जों
उम्म। औ।
अ औ औ औ। ओं।
उम्म।
बेखौ खायफाया न'आव लाङो खायफाया बेयावनो जायगायावनो ओ बिदिनो माइखौ
मार होनाय जायो।
मोसौजोंसो होयोमोन नालाय औ। ज
माबा मेचिनजों होयो आरो। गोदोनिजों दानिजों जाला आरोना मानो होनबा गोदो जोङो मोसौजों एबा बिदिनो ओ बिदिनो ओ जोंहा बोसोरबो